हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों।
मोनानो
अ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन दे।
औ जुदि नोंथाङा आंनो दसे समान हायो अब्ला आं नोंथांनियाव मोनसे गोरलै फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनो होननानैसो सानदोंमोन आरो
अ सावरायजागोन नोंथां दे
अ जुदि नोंथाङा सावरायलायनो थाखाय सम मोनो अब्ला आं नोंथांनियाव बेखौनो मिथिनो लुगैदों जे जोंहा बर' सुबुं माहारिफोरा गोबां अमा फिसियो
र
दा नोंथाङा बेफोर अमानि बागै फंनैसो बुंफोरना होनो हागोन नामा जेरैहाय अमानि महरफोरा। माबायदि आरो बे अमाफोरफोरखौ माबायदि फिसिनाय जायो। बेफोरनि बागैनो ओरैनो मिथिनो लुगैदों आरो नोंथांनियाव
औ हागोन दे नोंथां जोंहा अमाखौ सरासनस जायो सरासनस नाथाय जोंहा अमानि महरखौ बुंनो थाङोब्ला।
अमाया जोंहा खोमा फारनै मेगन थाइनै आथिं थोंब्रैयै लानजाय मोनसे
मोनसे न'आव फिसिजाग्रा जुनार आरो जुनार माने जिउ गोनां जिब जे जोंहा अमानि महरा गुफुर गोसोम बेफोरबायदिनो माखासे गाबनि अमाखौ जों मोनो लोगोसेैनो अमानि आथोन बा जेन्डारखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बुन्दा बुन्दि बे मोननै जेन्दार बा बाथोनाव जों बे अमा अमाखौ मोननाय जायो लोगोसे जोंहा अमाखौ बोरै फिसिहोनोब्ला गोदोनि समावथ' जोंहा अमा गोदोनि आबौ आबौमोननि समनिफ्रायनो जोंहा बर' समाजाव अमा फिसि बोखानाय फिसिबोखायोमोन लोगोसे जोंहा आथिखाल मुगासिम बा दिनैनि समसिमबो जोंहा बर' समाजाव अमा फिसिबोबाय दङ बा फिसिबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जोंहा सिगांनि समाव बा गोदोनि समाव जोंहा अमाखौ न'खर न'खर फिसियोमोन बिदिनो मानै माथामहालागै फिसियोमोन बेफोरबायदिनो जोंहा बर' समाजाव माखासे गामि बा माखासे जायगा लायै जायगा जोंहा जुमाय सङोमोन जे जुमाय बे जुमायनि अफ्रि जोंहा बे अफ्रिखौ अफ्रिखौबो जोंहा अमानि मोनसे जाग्रा आदार होयो हिसाबै अफ्रिखौबो होयोमोन लोगोसेयैनो जोंहा गुन्दैखौथ' होखायो जे जोंहा गुन्दै होयो अमानो मा मा होनानै जोंहा अमाखौ फिसियो होनोब्ला जोंहा गुन्दै होयो थास' रुनानै होयो माइरं एंखुर रुनानै होयो बेफोरबायदिनो जोंहा अफ्रिखौबो जुमायनि अफ्रि बेखौबो होनाय जायोमोन लोगोसेयैनो बेफोरबायदिनो लोगोसे जा ओंखाम खालायबो होनाय जायो बेफोरबायदि आदारखौ होनानैनो जोंहा बर' समाजाव बर' सुबुंफोरा अमाखौ फिसियोमोन लोगोसे जोंहा आथिखाल समाव बा दिनैनि समाव जोंहा माखासे लाइमोन लाइमोनफोराबो जोंहा अमानि बिजनेस बा अमानि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनसै जोंहा माखासे लाइमोनफोराबो बा बर' समाजनि माखासे सुबुंफोरा आथिखालनि समाव जोंहा अमाखौ मोनसे फार्म महरै बा फार्म बायदियै बानायसै अमानि फालांगि खालामसै आरो जे जेराव जोंहा अमानि फार्माव फार्म होनना बुङोब्ला जोंहा बेयाव थागोन जे अमानि अमाया मा नैजि थामजि बा बाजि बेफोरबायदि बेफोरबायदि अमाखौ अमानि अनजिमाखौ लानानै जोंहा मोनसे फार्म खुलिनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो आथिखालनि माखासे लाइमोन लोगोसे बर' समाजनि सुबुंफोरखौनो बेयाव जोंहा बिसोरो माखासे गुन्दै होयो बिदिनो अफ्रि होयो थास' रुनाय होयो बिदिनो एंखुर माइरं एंखुर रुनाय बेफोरबायदिनो ओंखाम खालाय लोगोसे माखासे आथिखालनि समाव जोंहा माखासे
गुबुन गुबुन रोखोमनि गुन्दैफोर मोननो थांसै जेरै जोंहा मा गुन्दै होनोमोनथाय बिदिखौ जोङो माखासे गुबुन गुबुन रोखोमनि गुन्दै मोननो थांसग औ जोंहा सिरा गुन्दै सिरा गुन्दै बेफोरबायदिखौबो बेफोरबायदि गुन्दैखौ होनानैबो जोंहा माखासे अमा फालांगि खालामग्राफोर बा अमा फार्मनि मालिक मालिक बा मालिक फोर बेफोरबायदि आदारखौ होनानै जोंहा अमा फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै बेयाव जोंहा गोबांथार मुलाम्फा जायो जोंहा अमानि मोनसे फार्म खुलिनानै बेनि बिगोमाया गोबांथार रांहालागै
खामायनो हायो बा आरजिनो हायो जेराव जोंहा मासे अमायाव जोंहा खमैबो जिबा रोजा नैजि रोजा मोनखायो अब्ला जोंहा बाजिथाव मा नैजिथा अमा फिसियोबाथ' गोबांथार रां जोंहा आरजिनो हायासै हायो। बेफोरबायदिनो आथिखालनि लाइमोनफोर बा जोंहा बर' समाजनि सुबुंफोरा अमाखौ फिसिसो। लोगोसेयैनो जोंहा बर' समाजाव बा गामियारि ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा जोंहा हरैनो अमाखौ फिसिखायो सोरहाबा मासे सोरहाबा मानै मासेयाथ' बयनावबो थाखायोआनोसै जों नुनो मोनखायो मासेया मासेयाथ' बयनावबो थाखायोआनो बेफोरबायदिनो सोरबा मानै माथाम बिदि बिदि लायो बेफोरबायदिनो जोंहा अमा फिसिनानै बर' सुबुंफोरा बर' समाजाव बर' सुबुंफोरा जोंहा न'खर संसार जानाय बा फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायाव बि अमा फिसिनानै जोंहा गोबांथार रां राङारि मदद मोनो। बेफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो जोंनि आइ आफामोननि बिथिङावनो जों नुनो मोनसै अब्ला जोंहा अमानि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ अब्लाबो आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांनि नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय अब्ला नोंथाङाबो अमानि सोमोन्दै फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो बिथिङाव नोंथाङा नुहुरनाय बायदि फंनैसो फोरमायना होदो नामा नोंथां।
औ नोंथां।
औ दे।
ओ दा नोंथाङा जि अमानि सोमोन्दै बेफोरबायदि बुंफैबाय जोबोर मोजां जादों। आंबो बिनिनो बागै ओरैनो फंनैसो बुंफनोसै आरो नोंथांनो नोंथाङा खोनादोंबा?
औ औ नोंथां खोनादों दे।
औ दा नोंथाङानो बुंखाबाय दा आंबो बेखौनो बुंनो सानदों आरो फिन खनसे बावै जोंहा अमा फिसिनानै गोबां बर' ओनसोलफोराव बर' सुबुंफोरा न'खर दाबोनाय जिउ खुंबोनाय न'खर सालायबोनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बे जोंनाव अमा फिसिनाया गोदोनि आबै आजौनि समनिफ्रायनो आगु समनिफ्रायनो सोलिफदों दासिमबो आरो बे मोनसे बर' समाजनि एंगार हायै हारिमु आसार खान्थि बायदिसो फालिबोनाय बायदि जायो आरो दानि समाव बो जोङो अमा फिसिनानै न'खर खुंनायफोरफोरखौ जोंङो नुनो मोनो
जोंहा अमा फिनायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा न'खर दाबोनो हादों गावनि फिसा फिसौ गथ' गथायफोरफोरखौ मोजां मोजां सुबिदा थोजासे सुबिदा होनो हादों बेफोर अमाफोरखौ जोङो फिसिनानै अमा बेदरखौ न'आव जानायनि अनगायैबो जोङो गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव फानहरनानै जोङो गोबां रां मोननो हायो
औ
दा अमा फिसि फिनाया बिदिनो गोदोनि समाव जोंहा अमा फिसियोब्लाबो अमाखौ जों माखासे बांद्राय जोथोनै फिसिनाय जायामोन दानि बायदि
औ
गोदो अमा फिसिनो होननानै बुङोब्ला जोंहा आबै आजौमोना गोबां अमा लायोमोनब्लाबो बेफोर अमाफोरखौ जोङो जोथोनै बारा लाखियामोन बिसोरो मा होनो जाब्बा जुबबायैनो ग्रोम ग्रौ ग्रौ अमा फिसिनानै रायजो जाबोयोमोन आरो बिसोरनि समाव अमाखौ जे फाननानै गोबां रां खामायनांगौ बेफोरदि बारा साननाय गैयामोन नाथाय बिसोरनियाव बेनो मोनसेे अमाखौ फिसिनांगौ आरो न'आवनो हानायमानि न'आवनो जानाय
औ
औ न'आव जानो थाखायनो बांसिन फिसिनाय जायोमोन नालाय बिसोरो गोबां समसिमहालागै जायोमोन बे मासे अमाखौनो गिदिर देरजासिम फिसिनानै
औ
नाथाय दानिया जोंना आथिखालाव अमाखो बेफार फालांगि बा नखर न'खर खुंनायनि बा जिउ खुंनायनि थाखाय गोनांथार मोनसे राहा लामा हिसाबैसो फिसिनाय जायो आरो बांसिन न'खरफोरा बेफोरखौ फिसिनानै फानहरनानै गोबां जेरै जिबा रोजा नैजि रोजासो रां खामायनो हायो नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो अमा खौ जोङो गोरलै अमा फिसिनाय अमा फिसा फाननानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै दाथ' जोंहा अमा फिसा मासेयाव बा रोजा द' रोजा ब्रैरोजा बेफोर बादिसिबां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेफोरबादिनो गोबां। रोखोमनि गोबां अमा फिसिनानै जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। दायोथ' जोंहा गोदो जेरै बायदि फिसियोमोन दाथ' गोबां बेफोरनि अनगायैबो गोबां गोबां बेसाद मुवा। फोर जाहोना अमा फिसिनायफोर जायो जै नोंथाङा होनदो थास' रुनानै होनाय जायो जोंहा गुन्दैखौथ'। गोदो गोदायनिफ्राय दासिमबो बाहायबोबाय थाखादों नङा होमब्ला आबै आजौमोना अमानो आदार होनो थाखाय। दा गोदोनि अन गोदो गोदायनि अनगायै दासिम गुन्दैखौ जोङो गुन्दैजों लोगोसे मा मा? होफानाय जायो नोंथाङा अफ्रि होनाय जायो जुमाय संनायनि अफ्रि आरो ओंखाम संनानै थास' रुनानै बेफोरबायदि आरो ओंखाम खालाय बेफोरबायदि होनाय जायो बेफोरनि अनगायैबो जोङो माखासे गेदेर गेदिर फार्म खुलिनानै अमा फिसिनायफोरखौ जोङो नायनो थाङोब्ला बेफोराव जोंहा माखासे। गोदान मुगानि गोदान दिहुनजानाय मोनसे रासायनारि बा फुस्थायु माबा मा होनो होन मोननाय नोंथां बिफोर बायदिखौ मुलिफोर बाहायनानै अमाखौ मोजाङै फिसिनायफोरबो जायो आरो बेफोरफोरखौ होनायनि गेजेरजों जोंनाव अमाया मोजाङै टायु गोनां गोबां मोजां जायो।
औ
बेफोरबायादियनो गोबां रोखोमै आथिखालाव अमाफोरखौ फिसिनानै फालांगि खालामनानै गोबां रां आरजिनो हायो होननानै आंबो सानो आरो। दा जोंहा अमा बेदराबो गोबां दाम जाबाय।
औ।
अमा बेदर बायनो थाङोब्ला बाजारफोराव से किल'आवनो बा एक केजियावनो ब्रैजौ बाजिसिमाव जोङो रां मोननो हायो बेफोरखौ फाननानै दा आंबो बांद्राय गोलाव बुंनो थांलिया नोंथाङाबो। जाखिनि बुंनांगौ बुंखाबायानो जोंहा जेसेबां बुंगोन एसेबांनो ओंखारलांबाय थागोन जोंहा थिखानाय थिखांनानै होनाय समाबो जाबाय बिदिब्ला नों गोथां दोनथ'लायनोसै औ गोजोननाय थाबाय आरो नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो
औ दे बिदि